हेल' हेल' औ नोंथां औ
खोनादोंना मोजाङै?
औ मोजाङै खोनादों नोंथां नै।
दा नोंथाङा ओ सम दा ओरैनो दङ ना?
औ नै ओरैनोसो दंमोन नोंथां दायो।
औ ओमबाथ' जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जोङो सम दिहुननो हागोन।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला जोङो नै जोंनि बर'फोरनि ओ ना हमनायनि आदब खायदा बा ना हमनायाव बाहायजानाय मुवा बेसाद आइजें आइला आरो नाखौ बोथोर लानानै जानाय आरो थावनाय माजों माजों जायो। बेफोरखौ ज'यै सरजाब जोबनानै सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजायो नोंथां बिराद मोजां आयदा बेबो मोनसे।
औ औ औ
माने गामियारिनि थाखाय आरो गामियारिफोरा
बिदिब्ला आङो जोंनि ओनसोलनिखौ नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै ओ जे तु नाया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि जाग्रा रोखोम से माने ओ जोङो आदारखौनो बुंनांसिगोन बेखौबो जिहेथु जों खौ जायो नालाय
नंगौ नंगौ।
औ औ दा बेनि गेजेरजों जोङो माने नानिफ्राय जोंहा बहुद माने देहायावहाय नांगौ जानाय बिदिनो भिटामिन प्रटिन बेफोरखौहाय जोङो गोबां मोननो हायो दा ना हमग्रा बा ना हमनायाव बाहायग्रा आइजें आयला होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा जोंनि न'खरावनो बानायनानै मोननाय होनोब्ला बुंनांगोन सेन,
औ
खाखि, खखा, फल' जेखाय खबाइ बेफोरखौ जोङो गिबियावनो बुंग्रोनांगोन आरो जायफोरखौ जोङो माने गासिखौबो औवाजोंनो बानायजोबनाय जायो। सरासन जायै जेखाइखौ बर' आइजोफोरा माने ओ ना गुरनो थाखाय बाहायो आरो नैबे सेन सानाय बिथिङाव बांसिनै माने हौवाफोरखौहाय हौवा माहारिखौ सानायखौ नुनो मोनो आरो सेनखौहाय दा ओ बेनि अनगायैबो गोबां माने बेबायदि लाङि जे बा खेवालि जे बेफोरजोंबो बेफोर अ ना सारनायाव बाहायो आरोबाव आथिखालावहाय लाइलनजों बानायजानाय जिहेथु मेचिननिफ्राय बानायनाय माखासे फासि होननानै बुङो जोंनिथिंजाय ओ बेनि गेजेरजोंबो नाख खौ सानानै ओ हमनाय जायो दा जेखियानो जाया मानो ओ बे ना हमनायनि अनगायै आङो माखासे ओ बेबायदिनो नाफोरखौहाय जों मा माजों जायोबा गोथाव जायो बा मा माजों जायो माबोरै जायो बेनि सायाव आङो एसे सुंथाबै नोंथांनो फोरमायबावनि
औ औ जायो नोंथां जायो
जोंहा माखासे नाखौ लानानै मबे मैगं जायोबा गोथाव जायो बियो सायख'जाखानाय बादि थि खालामजानाय मोननै मोनथामसोखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ
जेरै ओ ना मावा दांग्रा दांग्रा होना जोंहा लाफानि खोथ खोथा फैयो जिहेथु लाफा दोलोजों ना मावाजों होननाय बेफोरबायदिया मोनफ्रोमबो गामियावनो मानि माने बे खोथाया दङ आरो आरो जानोबो गोथाव जायो
औ
बेबादि आरो बेनि अनगायै जोंहा ना बामि होनोब्ला माजों जायोबा गोथाव होनबा जों बांसिन अनलाजों जायोबा ना बामिखौ गोथाव जायो होननानै जोंनि गामिफोरावहाय फोथायनानै लायो आरो ओ बिनि अनगायै जोहा ओ ना गोरलैजों मैथाजों होसननाय बेफोरो माने जोबोद जानो गोथाव आरो बेनि अनगायै ओ जेलानाखि लोमजाबा साजाबा सासे बेमारि सुबुंनो जोङो ओ बेबायदिनो देहाया नोरजिया जायोबा बा थैफोर खम जायोबा जोंहा खुसिया जाहोयो मागुर जाहोयो सिंगि जाहोयो बेफोरनिफ्राय माने देहाया राफोद बा राखांनाय बा प्रटिन भिटामिन बेफोरखौ मोननो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो आं मुं खारिबावै गोबां नाफोर दंबावो आरो जेहेथु जोंहा मुलि मुलि रोखोमै बाहायजानाय ओंख्रि हिसाबै जोंहा ना नाया हाफादेरो जेरै ओ नास्राय नाजों ओम ओमफ्राय थाइगिरजों जायोब्ला जोंहा बेबो मोनसे मोनसे रोखोमनि मुलि हारि बेबायदियाव गोगलैयो बा भिटामिन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरोबाव बेबायदिनो बोथोर लानानै नानि थावनाय गोबां दङ नोंथां जिहेथु बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोङो नैबे ना गोरै ना बे ना गोरिखौहाय ओ बोथोर बोथोरनि बेबायदि माग फागुन दानावहाय जायोबा माने ना गोरैआ गोबां मेजेम जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो आरो माख फागुन दानावहाय नागोरैआबो माने नागोरैआ गोबां टेस्ट जायो आरो जानो थाखाय गोथाव मेजेम जायो उम बेबायदिनो आरोबाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबां थानो हागौ ओंखायनो नोंथांखौबो आङो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो
औ नोंथां औ
उम
ना हमनायनि जनोबा आइजें आयलाखौथ' नोंथांआनो बुंलांखाजोब्बाय नङा होमबा
औ औ
जिहेथु माने इफोरजों हमनायनि आदबफोरखौनो एसे बुंलांनोसै आं नङा होमबा नोंथां
औ
जिहेथु उन्दै समाव जोंबो गामिआव थानाय हिसाबै माने माखासे हमबोनाय आंनि एक्सपेरियेन्सफोरखौहाय आं एसे बुंलांनोसै आरो नोंथांनि सिगांआवहाय
औ औ
जिहेथु जेब्ला जोंना ओ खाथि जेखौ होनो
उम
खाथि होनोब्ला जोङो औवाखौ फ'रसे फ'रसे दाननानै खाव सय' स'यथा बा खावब्रै दानखावनानैहाय जोङो ओ बेखौहाय मा होनो आसान बादि ओ औवा जिरनानैहाय बेखौ आसान बादि हेबनानै ख' मा होनो खौ मोखां बानायनानैहाय मा खालामो जोङो बेखौ बे ओ खिफि बेन्दोंआ खिफि बेन्दोंनि बे बेन्दोंजों जोङो हेबनानै बानायनाय जायो
औ
जिहितु खाखि होनोब्लाथ' जेनोब्ला ख'खा बा सेनफोरखौथ' जोङो गंफा गंनै बा ओ‌ मोनबा बा स'यथा बेफोरबादिल' सानाय जायो बा मोनथाम आरो मालाबाफोर मोनसेल' सायो जोंना जिहिथु खा खि होनोब्ला जोंनिआ मा बेखौहाय जोङो डाइरेक्ट सायो थामजिथा बा नैजिथा नैजिबाथा एबा बेफोरबादि खेबसेनो सायो आरो जोङो माने जेब्ला जों बे खौ मा समावसायो होमब्ला जोङो आंनि एक्सपेरियेन्स मथे जेनोबा जोंना दुब्लिआव जेब्ला दै हाबजेनबाय
औ
दै हाबजेनब्लाबो जोङो बेखौहाय दैआ जेब्ला देरो दै देरोब्ला माने आलिआव दै थांनाय थांनाय थांनाय थांनाआव जोङो माने ओ गोबां माने जेराव ना हाबगोन बादि बेबायदि बेबायदिखौ जोङो माने दै एसे जर खारनाय खारनायावहाय होयै होयै होयै थानानैहाय गन मोननै मोननै थुबथानानैहाय गालाङो आरो जेहिथु बे समावहाय ओ ख' बे खाथिखौहाय सायो आरो जेब्ला माइ गायगैदान माइ गायनानै बा दिनै माइ गायदों गाबोनफोरबादि समफोरफोरबादिआव जोंना जेब्ला आलिआ एसे रायो थाबायजानाय जायो
औ
अब्ला आलि खोनाया राबाथाय माने बे खाखिखौहाय जों सानाय जायो आरो जिहेथु सेन सेनखौ आं बांसिनबा सानो मोनदों जेब्लानिआ माइआ गायखांनानै सोमखोर सोमखोर जाबाय एसे गोजौ जाबाय अब्ला माने सेनखौ जों सानाय जायो आरो। खखाखौहाय जोङो दलाया दला हायावहाय बांसिन जोंना हाया दहलाफोर थायोबा एसे बोरि थायो नङा होमबा? दलहा हायावहाय जोङो खखाखौ खखाखौथ' जोंना माने दै जरावसो सायो नङा होमबा?
उम।
बिदनो जोङो जेला ओ दला हायावहाय मोनसे दै आगारग्रा लामा थायो जोंना बेबायदि दै लामाजोंहाय जेब्ला दैया जर जायो बा जर खारग्रा जायगायावहाय जों ख'खाफोरखौ सायो आरो, आरो बेबायदिनो जोंना मा खालामोहा ओ जोंनियावहाय दुब्लि गेजेराव मोनसे इदिनो जाम्फै मोनसे दं आरो। बे जाम्फैयावहाय माने सबबो माने गाव गावबा गावनि बे हा खर'आवहाय बेदनो बान्दो बानायनानै दोनो आरो जिहेतु बेयावहाय ओ ख'खा सेन सानाय जायो आरो बान्दो बान्दो। माने गासैबो माने बेखौहाय साखायो आरो गासिबो माने गाव गावब गाव गाव गावबा गाव माने हा खर' खर' सायो आरो। जिथु ख'खा सासिगोन सोरबाया सेन सासि गोन आरो दैफोर देरोबा सोरबाया ओ फासि जेल साथेनानै दोनसिगोन।
औ।
आरो बेबायदिनो अखा जुब जुब हानानै जुदि दै देरदोंबा फुं खोमसि खोमसियाव मा खालामो ओ जोंनि आइजोफोरा लाबजि साहैयो आरो।
औ।
नै बे दारायावहाय जेब्ला माने दै देरनाय समावहाय जों मा मोनो ओ बांसिन जों ना फिथिग्रि ना मावा बा ना बालाबाथि एफोरखौहाय मोननाय जायो आरो। जेब्ला जों गुरनायफ्रावथ' जोङो गुरनायफ्रावबो ना फिथिख्रिफोरखौ मोनो बा माफा मानै खुसिया मोनो खांख्राइ मोनो।
उम।
जायखौ जोङो खांख्राइ बेफोरबायदि ना गोरि, नास्राय बा एसे ना फिथिख्रि खांख्राइ ज' जायोब्ला जोङो मैथाफोरजों जानो मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
बा जोङो थाइगिरफोरजों फुदुंनानै जानो मोजां मोनो।
औ।
आरो गोथावबो जायो एफोरनो जानो थाखाय। आरो बेबायदिनो जोङो सारनानैबो जायो नङा होमबा? जोंना ना सारनो जों सिलिफोर बाहायो। जायखौ सिलि होनो बा जोङो बाल्थिंफोरजोंबो सारो। आरो जेब्ला जोंना माइआ मोननानै माइआ एसे मोनबाथाय जोंना मा जायो जे जेयाव माने जोंना दै खारनाय दैस्लुं बादि माने गोथौ गोथौ थालाङो नङा होमबा माइ गुनानैहाय। दै देरनाय समाव माइ गुलांनानै बे थानाय गग्रा होनो जों बेखौहाय।
औ।
माइ गग्रा होनोमोन आरो उन्दै समाव
उम।
बे गग्रायावहाय जेब्ला माइया मोननानै दैया रानलांजोब्बाय दुब्लियाव बे गग्रा गग्रायाव दै एसे एसे थालाङो
उम।
दै खारनाय बे हाखर जालांनाय जालांनायावहाय माने बेयावहाय माने दैया रानलांजोबबा नाया जमा जमा जानानै थायो जों बेयाव सारै सारै माने गोबां ना मोनोमोन आरो। गोदो उन्दैयावहाय दा जोंनि माने ना हमनायनि आयदा बा नाखौ जों मा मा समाव हमो बा माजों माजों जायो बुंनो थाङोब्लााथ' गोबां सम नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दा होमबा जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
दे -दे जागोन दे नोंथां दे।
औ औ।